औ
अ खोनादों ने
हेलौ
खोनायाखै
ओ मोजां क्लियारखौबो खोना फैयाखै
अ लासै खोनादोंना?
औ दे दासो खोनाबाय औ
ओ ओ माने आं नोंजों माखासे बाथ्रा सावरायनो हरदों आरो ना
अ दे दे सावरायनो हागोन दे
सै
अ दे रायलाय जागोन दे
मा होनो सात थारिखालि माने साथिथि जानाय जायोना बर'फोरा
उम
बेहायथ' जेनेबा जों अनेक रोख खोमनि ओंख्रि जानाय जायो दाबे ओ अ बे दिनखालिहाय नोंसिनिथिं जेनेबा माबायदि खालामो?
जोंनिखै साथिथिखौ जोबोरैनो न'खर न'खर ओ इदिनो सातथा मैगंखौ खांनानै जानाय जायो आरो बे जों नैयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नियम नालाय। बैसागो बोथोरबा ओ बेहाय जोङो गोखा, गोखै जेरै ओ गोखा जेरै फाथो, गोखै जेरै मैथा, ओमफ्राय बिदिनो जारि अनेक रोखोमनि मैगं बेयाव सात था खांनानै जानाय जायो आरो बांसिन। आरो जोंनि जायगायावथ' ओरैनो गोबां मैगं थाइगं इदिनो मोननाय जायो नालाय सातथानि बाराबो जायो आरो जोंनि जायगायाव
औ औ जोंनिथिंथ' जोंनिथिंबो बिदिनो जायो।
औ
था ओं ओरैनो नेमावथ' जोंहा सातथा होननानै मिथिखायो बयबो। नाथाय जोंबो माने जोंनि जायगायाबो माने हाग्रा ओनसोल नालाय जों माने गोबां मैगं मोनो आरोना। हाग्रायावनो नागिरनानै बेनिखायनो जोंबो सातथानि बारा होनाय जायो आरो जोंबो मालाबा दसथा फन्द्र'था बिसथालागैबो जों होयो आरो ना खांनानै। जोङोथ' बुहुत मैगं नागिरो। माने जों सानसे सिगां नागिरना दोनखायो बेलासिफोरावनो। ओ थाराय मैगङा जोङो बे खौ हले नागिरथारो थारै मैगंखौ। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बिदिनो दैमाफोर सिंफ्रावबो मोनो अनेक रोखोमनि मैगं जों खाङो आरोना जेरै दाउ फेन्दाफोरबो खांलाबायो बिदिनो गा बारिफोरावनो मोनलाबायो अनेक रोखोमनि मैगं। बेफोरखौनो खांनानै होलाबायो आरो जोंबो।
ओ जोंनि ओनसोलाव हाग्रा ओन सोल जाहैबाय नालाय ना लोगो? बेखायनो मैगं थाइगंनि जेबो प्रब्लेम गैया। जायो जोंनिखैबो थाराय थाराय दं। ओ दैमा जिं जिं थाराय मैगं सिब ब्रु मैगं, था ओइ हाग्रानि बुहुद रोखोमनि मैगं मोननाय जायो आरो। बैसागो बोथोरनि नामाव सा
ओरैनो मिरामिस सङोना बेदरफोर होयो नोंसिनिथिंलाय?
सोरबा सोरबा निरामिस जायो सोरबा सोरबा बेदरजों जायो। बिदिनो दाउ अमा इफोरजों जानाय जायो आरो लोगो जोंनि ओनसोलाव। गामिफ्राव नुनो मोनो।
बेजों जानायजोंथ' माने जोङो ओ बेमार आजार खारो बेबायदि होननानै फो थायबोखायो नालाय गोदोनिफ्रायनो बेखायनो दाबो मानिनाय जायो आरो। औ
खोनाबोबाय थानाय राव बेखौनो माने फोथायबोनानै जानाय जायो आरो।
उम दाबो फालिबाय थानाया मोजाङानो जायो। जोंनि थाखायबाबो जेन'बा औ मा होनो मेगं नागिरनायबो जायोना।
औ मैगं नागिरनाय बिदिनो ज' ज' गामिनि ओनसोल लोगोफोरजों बिदिनो बैसागुनि नामाव नागेरो ओमफ्राय बिदिनो सात सात थारिख खालि जानाय जायो आरो।
उम ओमफ्राय माबा सोंनो नागिरदोंमोन नामा?
औ लोगो नोंसिनिखै ओमफ्राय सबाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि बायदि जायोना नोंसिनिखैबो?
औ जायो जोंनिथिंबो बेखौथ' आरो बबाव गारनो हानाय जोंनि बर'निनो मेन ओंख्रि बिसोरो। माने आगोलनिफ्रायनो जों बेफोर खौ जाबोबाय थानाय आरो दाबो जायो। बेफोर ओंख्रिखौ मोनजाबासो जोंहा माने मोजां मोनो आरोना।
बर'नि ओंख्रै अनला होनबाथाय सबाइ होनबाथाय बर'नि ओंख्रै खोनाखायोना?
दाथ' औवा मेवाइबो मोनबायना दा।
औ औवा मेवाइ जोबोरैनो जानो मोजां मोनो आंथ' औवा मेवाइ।
संनानै ओमफ्रायो माबोरै सङो नों बुंलाय
अनला ओंख्रिखौ? अनलाखै अनलाखौ थ' ओरैनो सिगाङाव माइरंखौ सोमनानै लाग्रोबाय सोमनानै ओमफ्राय बेखौ उवालफ्राव बा नों जेखि जाया आरो ओरै गुरा खामना लाग्रोबाय लाग्रोना नै उनावहाय नों माजों सङो जेनेबा बेदरजों संबा बा मेवाइजों संबा ओ इसोरखौ गासिखौबो एवना लाग्रोजोब्बाय ओमफ्राय दै आरि होबाय होनानै ओइ उननानै दोननाय अनलाखौ उरबाय ओमफ्राय खारै होननानैथ' मे बुंबाथ' बुजिखायोना? खारै सबाय सबाय खारैबो होयो आरो मोनथाराबा ओरैनो सदाफोरबो होयो आरो। सबाय ओ मा होनो सबाइनि बै लाद्रा खामनानै दोननाय खारैया सा सबाइखौ जि सावनानै थालिरजोंबो बानायो औ औ औ औ उम ओमफ्राय अनला उरनानै खारै हरबाय गोदौ होबाय आरामसे जोबोरैनो मिलौलायो आरो मोजां मोनखायो।
खौथ' सोरबा सोरबा दैयावबो लगायनानै लाखानानैबो होयो आरो सोरबा सोरबा ओरै गुन्द्रा मिह मिह हरनानै गारबा जों एरबाय
बेयो जाबाय गावबागाव स संनायनि आइडिया। जेनेबा उम जेनेबा सबनानो एखे जाया ओमफाय गोथावखौथ' आरो नोङो बायदि जे जेरै मेरै सङो अब्लाबो अनला ओंख्रि होनबाथाय गोथाव थाव नुहरखायो आरो गोथाव जाखायो।
बेलेग रोखोमनि गोथाव जाखायो आरोना?
उम अनला ओंख्रि होनबाथाय आरो दा बुंसै आरो बर'नि अनगायै माथो आजिखालि ओ गुबुन जाथिफोराबो जाथि- फोरनि गोसोखौबो बोसो होनाय
औ दानिया जायो बिसोरबो ओं उम। बर'नि हटेलफोरावथ' बेसे- बेलेग गुबुन जाथिफोराबो बहुत जायो दानिया।
ओ अनला ओंख्रि जा औ जानाय नुनो मोनो। थ'
औ। नारजि ओंख्रियाबो मोजाङानो गोथावानो।
अनला ओंख्रै सबाइ ओंख्रै नारजि ओंख्रै होनबा बे बर' हारिनि ओंख्रै बेलेग हारिफोरजोंबो सिनाय जानाय जाथारबाय आरो। ना जेरै नाफाम।
सिगाङाथ' बिसोर जायामोन दानिया हटेलफोरावबो मोनजादावो ना। बिदिनो जाग्रा जालांबाय बिसोरो। गावसोरबो संनो सेस्था खालामो दानिया।
अ।
खौबोथ' संनाय नुयो दानिया जोंनिथिंथ'।
उम स संनाय औ जायो बिसो औ अ लोगो नोंसोरनिखै साम'आरि मोनोना दैफ्राव?
औ मोनो जोंनियाथ' न'आनो दैमा खाथियाव नालाय बिदिनो जोङो साम'फोर खौ सम सम जानो लुुगैबानो माने खननानै लायो आरोना जोङो दैमा गाथोनावनो मोनो जोंना। मेलला।
होनबाथ' ना आरिबो गुरैगोन गुरैयो खोमा ना?
औ औ नाबो गुरो बिदिनो सम समनो। दैमायानो माने न' खाथियावनो दङ। नालाय गामिनि बयबो बिदिनो ओंख्रिजों माबा मोनसे ओंख्रिजों जानो लागाबानो माने लायब्रबो आरोना।
मोजांहाय लोगो नोंसिनि ओनसोलावनो ओमबालाय।
औ नोंसिनिथिं दैमा गैया ना मा?
जोंनिखै दं दंनाया होनबाबो एसे गोजान जायो। थाङो खायसे खायसे मानसिफ्रा इदिनो न'खरनि हा ओ मानसि सुबुं थाखानायफ्रा न'आव मानसि थाखानायफ्रा इदिनो थाङो आरो। गोजानद्राय जायो नालाय थांनो होनबाबो थांनो हाया ना। एसे जा गोजान जायो आरो होमबाबो लायो। सा-साम' मोनो खांख्राइ आरि मोनो आरो लोगो गांजेमा आरि बिदि मोनजोबो मोननायालाय।
औ जोंनिखिबो थ' मोनजोबोआनो।
उम गुरनानै लायनो हाबालाय
औ औ दा बायदियावथ' माने नै दैज्लां फैलायबाय नालाय माइ गायनायनि बोथोर फैलायबाय। दा दुब्लिफोरावबो बिराद माने दै हाबनानै थाखाबाय नालाय हालेवनायफोराव बिराद ना मोनो आरो दा।
अ नोंसिनि ओनसोलावबो मोनोना?
औ औ बिराद ना मोनो ओं एसे दलहा ओं माने ओ दै थानायाथ' दलहा जायगा। ओमफाय ओरै गामिफोराहाय बोरियाव आरो ना। बिदि ओमफाय दाथ' नै गांजेमाफोर मोनलायबाय एंखावरिफोर मोनलाय बाय। गांजेमायाथ' बिराद गो थाव जायो बाथोन देनानै।
औ गोथाव मोनो जोंनि ओनसो लावबो मोनो मोननाया जोंनिखै बो इदिनो ओ जायगाफोरा ओ फोथारा बे आबाद फोथारफ्रा आरो दुब्लिबारिया दैजोंनो लोंनानै थाखायो थानाया दलहा जायगाना जोंनि ओनसोलाबो। ओमफ्राय इदिनो दा थ' गोबां मानसियानो बै मा होनो नोंसिनि ओनसोलाव लोगो ओ मेथ'ख खा मेथखा ओ दाब दाब जायगायाव आजोनायबो होनो आरो।
जोनाय जायोबाद थाय बेखौहाय माने दुब्लि बारिआव थांनानै बिसिगि खाहैयो आरो ना माबाजों मेथ'खाजों मानसिफोराहाय। बेखायनो बे मैगंखौ आजोनाय होननानै बुंनाय जायो बे बिबारखौहाय। मेथ'खा बिबारखौहाय औ मानसियानो माने आजोनाय जाबाथाय बेजों फुङाव थांनानै माने बेजों बिलोगो खाहैयो जाहैदों गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय आरो।
अ बिनि थाखायनोथ' बिनि नामा आजोनाय थादों आरो ना? उम जोंनि ओनसोलाव आजोनायखौ बांसिन खम बुङो। मेथ'खा होननानैसो बांसिन मिथियो उम।
ए
ना मोनो जोंनियावबो। जानो मोजां मोनो औ मैथा इसोर गो खैयै होस्रोलायनानै
औ ओरैनो एसे मानसरोयो आरोना। गोखै होआबाथाय
औ।
बिदिब्ला जोङो राय्लायनायाबो गोबाव जाबाय। बे सावरायनायखौ दोनथ'नोसै। बिना माने
औ दे लोगो बिदिब्लालाय दोनथ'नोसै दे।